औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। अ नोंथांनो गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि गाहामलायनाय जासि हरग्रोबाय। ओ दा बे समावहाय आङो नोंथांजों माखासे जो ओ गोनांथार बरनि ओ जेनोखि दोरों रै ओंख्रि संनाय बा जानाय बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन ओ दा नोंथाङा बेफोरनि
नोंथाङा बेफोर
नि सोमोन्दै जा एसे मिथियो फोरमायनानै होदो नोंथां।
गिबियाव नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा? हेल। हेल।
औ खोनादों नोंथां। खोना ओ खोनायाखै?
फोरमायग्रोदो नामा गिबियाव
अ अ अ अ औ औ जागोन दे नोंथां। ओ जे खिनु बरनि दोरोङारि ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जे बरफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ गोबां ओ जेनोखि मिथिंगानि गेजेरावनो थानानै रायजो जाबोनाय हिसाबै मिथिंगायाव मोननाय बायदि ओ जेनोखि जाग्रा लोंग्रा बेफोरखौनो ओ जाबोयोमोन होननानै मिथि थिदों बेबायदिनो जोंनाहाय गोबांथार ओ ओंख्रिफोराबो बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंना जाजाबो ओ बोबाय थादों बेबायदिनो ओ बर'नि ओंख्रि हिसाबै ओ जोंनि गे जेराव गोबाङानो जेनाखि बर'नि गुबै सिनायथि ओंख्रि हिसाबै ओ जेनाखि जग्राफिकेल आइडेन्टि ओ बेखौ जि आइ टेक होननानै बुंनाय जायो। जायखौ बेखौ मोननो हानाय जाबाय। बेफोर ओंख्रिनि गेजेरावहाय अनला आ नाफाम बेफोरबायदिया ओ जोंनाहाय जि आइ टेकखौ मोननो ओ हाबाय ओ जाबाय आरो। ओ दा आङो ओ बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव मोननैसो ओंख्रि ओंख्रिफोरखौ माबोरै जायो बा माबोरै संनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। दा गिबियावनो आङो ओ अनलाजों एम्फौजों ओ संनाय बेनि सोमोन्दै आङो फोरमायग्रोगोन ओ दा जोंहा ओ गिबियावनो एम्फौ एम्फौखौ आं खिन्थाग्रोनसै दा एम्फौखौ जोंनाहाय बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ जे ओ एनदि एम्फौ बायदि जों फिसिबोयोमोन होननानै मिथिनो मोनदों। ओ गिबियावनो जोङो ओ एम्फौ फिसिनायखौ जोंबो एसे नुबोदों ओ बेयावहाय गोदो ओ आबै आबौ ओ आबैमोनहा
आबैमोनहा
जेनाखि ओ जेनाखि न' खाथियाव थानाय बा हाग्रा बङगायाव मोननाय दिनै इन्दि बिफांनि बिलाइ बेखौ खानानै लाबोयोमोन आरो बेयावहाय ओ ओइ बै इन्दि बिफांनि बिलाइफोरखौ एम्फौफोरखौ जाहैनाय जायोमोन बेबायदिनो एम्फौ फोरा देरनानै बेयावनो फिथोब थोबोमोन ओ दा बैफोर फिथोबाव जेनबा बियो ओ लाथा खानानै थायोमोन दा बै फिथोबाव थानाय एम्फौखौनो ओ जे बरननानै जा जानायावाबो बाहायनाय जायो आरो बेनि जेनाखि बे फिथोब बेखौ खुन्दुं बानायनायाव बाहायनाय जायो दा बेबादि बिदिनो ओ जोङो बै एम्फौफोरखौ ओ बख'खांनायनि उनावहाय ओ बेखौहाय जोङो ओ जेनाखि ओ बस'नांगौ जायो बस'नानै सुनानै लानांगौ जा जों मोजाङै ओ बेबायदिनो बेराफारसेथिं आरोबाव अनलाखौ जोङो ओ
औ।
बानायनो थाखाय गिबियावनो जेनाखि नोंथाङा मा मा माइरंनि अनला ओंख्रि जानो ओ बेखौ बासिनानै लाग्रोदों आरो बेनि उनावहाय माइरंखौ जोङो थामजि मिनिटसो सोमग्रोनानै दोननांगौ बेनि उनावहाय जोङो अनलाखौ ओ जेनाखि उवाल ओ उवालावबो जोङो देनो हायो गोदोनि समावथ' जोङो उवालावनो देयोमोन होननानै ओ खोनायोमोन नाथाय आथिखालावहाय गोनोखोआरि जेनाखि गोनोखोजों बानायजानाय माखासे आगजु जेरै ग्रेनदारफोरजोंहाय ग्रेन ओ बेखौ गुन्दै खालामनानै ओ जोङो ला खौ नुनो मोनो बेबायदिनो गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव आरो एम्फौखौ जोङो जिरनानै लाखांनायनि उनावहाय ओ जेनाखि ओ जोङो एम्फौखौ एसे एवथ्रमग्रोनानै लानांगौ खौ जायो गिबियावनो ओ थाव संख्रि बानलु होनानै ओ मोजाङै एसे एवथ्रुमनानै लादो बेनि उनावहाय एम्फौखौ खांनानै दोनथदो ओ बेनि उनावहाय ओ सारायखौ ओ सारायावहाय दै होदो बेनि उनावहाय दैखौ गरम खालामदो बेनि उनावहाय दैया जेब्लानो गुदुं जायो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ हरनानै होदो आरो आरो अन गुन्दैजों दै जों गोदौवोब्ला आ बे ओ बेयावहाय ओ जोङो ओम जेनाखि खारदै होनांगौ जायो ओ दा बै खारदैखौ जोङो ओ ओंख्रिखौ नायनानै बेसेबांसो नांगौ बेखौ हरनांगौ आरो बेखौ हरखांनाय उनावहाय ओ जों ओ जेब्लानोखि ओ जोंनाहाय ओ अनला ओंख्रि एसे गोजा महर जाबोनो हमो ओ दा बेनि उनावहाय जोङो ओ एम्फौखौ होसननांगौ जाबाय ओ दा बेबायदिनो जोङो ब्रैजि बा बाजि मिनिटसो अनला एम्फौखौ संनायनि उनावहाय ओ एसे गुसु खालामनानै दोननायनि उनावहाय बेखौ जोङो जानो हाब जाबाय आरो दा जेनाखि जोंनाहाय अनला आरो एम्फौ बे मोननैबो जोंनाहाय जोबोद गोदोनिफ्रायनो बर'नि ओ जाबोजानाय ओंख्रि हिसाबै ओ बयजोंबो मिथिजायो बा सिनाय जाबोदों मानो होननानै बुङोब्ला बे एम्फौ ओ एम्फौ आबादखौ ओ एम्फौ फिसिनायखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' बिमाफोरा मावबोगासिनो नाथाय आथिखालाव खम जानायखौ नुनो मोनदों थेवबो ओ बेखौ जोंनि बरनि आइजोफोरानो ओ जेनाखि फिसियोमोन होननानै ओ मुंदांखा बा मिथिजायो आरो बेबायदिनो
बायदिनो
जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ जोङो गुबुन गुबुन बेसादफोरजों ओ संनो हायो जेरैहाय औवा मेवाइ ओ अमा दाउ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन ओ जोङो ओ जानाय जोङो बेखौ खालामनो हायो। ओ बेबायदिनो अनला ओंख्रिया जोबोरैनो गोथाव जोङो बेखौ आलासि फैनाय समाव ओ बा ओ जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो ओ बेखौहाय जोबोरैनो गोथाव मोनो। बा जानो लुब दो ओ दा ओ जोङो बेबायदिनो जेनाखि अनला ओंख्रिखौ ओ जों बरनि ओ ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो। ओ दा नोंथाङाबो बे समावहाय ओ जेनाखि बरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ मा माखौ मिथियो ओ बेनि सोमोन्दै फोरमायलांदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां आंबो मोनसे बरनि दोरोङारि ओंख्रि नाप फामखौ बोरै बानायो बेनि बागै नोंथांनो ओ सुंदयै फोरमायलांनोसै आरो ओ जोंहा नाफामखौ गिबियाव बानायनो थाखाय थाखाय जोंनो ना नांग्रोगौ नाखौ नोंथाङा ओरैबायदि नाखौ ला जायखौ जोङो मोजाङै ओहम बासिनाय एबा नोंथाङा बाजारफोराव फानलाबायनाय नाखौ देनो नाङा आरो मानोना बेयाव माखासे हा ओ बाला बायदि थाफायो आरो आरो खानायदों बायदिफोर थाफायो बेखायनो नोंथाङा बाजाराव मोनलाबायनाय नाखौ नाफाम देनो नाङा आरो नोंथां। नोंथाङा ओ न'आवनो गुरनाय बा न'आवनो सारनानै फोराननानै मोननाय नाफोरखौ बानायब्ला मोजां जायो आरो जेरै बालाबोथिया ना नास्राय ना बायदि बायदि नाफोरखौ जोङो बानायब ब्ला मोजां जायो आरो बैफोरजों जोंहा नाफामा थावसिनो आरो गोथावसो ओ मोदोमनायबो बांसिन ओंखारो आरो। ओ बिदिनो जोङो ओम नाफामखौ गिबियाव नाखौ मोजां मोजाङै सुनानै लादो सुखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ जे वाल बेयाव देदो आरो मोजाङै देनांगोन जायाथे बियो मोजाङै गेब्लेजोबो ओ जेब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै देयो देनायाव नोंथाङा माखासे मुवा बेसाद होफानो नांगोन जेरै ओब उम बानलु संख्रै ओ थास बिसं होनो नांगौ नाफामखौ देयोब्लाथाय ओ बेफोरखौ होफाजोबनांगोन आरो नोंथाङा देनायाव बिदिनो देखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ जि जायगायाव दोनथुमगोन बेखौ मायाव दोन्थुमो होनब्ला जोंहा बर'फ्रा मायाव दोनोमोन आ ओह औवानि हा हासुं औवानि हासुंआव दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां। ओ औवानि हासुंखौ ओरैबायदि दाननांगोन नोंथाङा फारसे गान्थि गोनां आरो फारसेखै गान्थि गैयि खालामनो नांगोन आरो नोंथां। ओ जेनेब्ला नोंथाङा बे हासुंखौ मोजाङै सैनानै लादो साफा दैजों सु सुनानै लादो आरो नोंथां सुखांनानै लानायनि उनाव उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बै जे हासुङाव नोंथाङा नाफामखौ मोजाङै दोसो दोसो ओ उम मा होनो बेखौ नारसोनानै लानांगोन आरो नोंथां नारसोनानै लाखांनायनि उनाव जाहाथे बेयाव बार हाबनो हायै बायदि नोंथाङा बै ओ हासुंखौ मोजाङै होथेनांगोन नोंथाङा बारहाबनो हायिबायदि ओरैजाय खालामनो हयो जि थालिर बिलाइफोरखौ जाबखोसे जाबखोनै बेयाव खोबनानै ओ बेखौ मोजाङै दिरुंजों खानानै ओ दोननो नांगोन आरो आरो बेखौ माबेबदि जायगायाव दोननो नांगोन होनोब्ला जोंहा बेखौ गुसु जायगायाव दोननो नांगोन उम गरम जायगायाव दोनोब अब्ला जोंहा नाफामा गाज्रि जायो आरो नोंथां बेखायनो जोङो बेखौ गुसु जायगायाव दोननो नांगोन। गुसु जायगायाव दोनोब्ला बियो जेबो जाया आरो बेखौ जोङो जेनेब्ला बानायखांनानै ओ थाम बा ब्रै दाननि उनाव जोङो जानो हायो आरो मोजाङै। ओ बिदिनो जोङो नाफामखौ गुबुन गुबुन रोखोमै बा ओ गुबुन गुबुन उम मैगंफोरजों होदेरनानै जानो हायो। आरो नाफामखौ जों गाव गोजाबो जानो हायो जेरै जोङो नाफामखौ रोसि फुदुंनानैबो जानो हायो। आरो जों नाफामखौ ओ थास' बिस थास' बिथ'राइ बेजोंबो जानो हायो। ओम बिदिनो नाफामखौ ओ गुबुन गुबुन ओ रोखोमै जानो हायो आरो आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दंदि नाफामखौ सङोब्ला जोंहा लाखुमानो हाया होननाय जेनेबा नाफामखौ जोङो सङोब्ला ओ नोंनि न' खाथिनि मानसिफोर बा लामाजों थाबायलांनाय मानसिफोर बयबो खोनायो होनना जोंहा फोथायनाय दं ओ खोनायो नङा मोदोमो होननानै जों मिथिलांगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो। बे सैथोआव मानोना नाफामनि मोदोमनाया गासैयावबो गोसारो आरो नोंथां जेरैबायदि मोदोमो बियो। एखदमबारे बेखौ लाखुमानोनो हाया आरो। एसे ओ जेनेबा नोंथाङास ओ साराय गु दुङाव होयोब्लानो बेहा मोदोमनाया ओंखारखायो ओ बिदिनो जोङो ओम जि नाफाम बेखौ संखुमानो हाया आरो नोंथां। ओ लामाजों थांनाय मानसिफोराबो नोंखौ बुंलांगोन जे नोंस्रा नाफाम ओंख्रि नामा बा बिस्रा नाफाम ओंख्रि संबाय दिनै बिदि बुंलांगोन आरो नोंथां। बिदिनो जोङो नाफामखौ बेफार फालांगि खालामनानैबो ओ रां खामायनो हायो। जेरै जोङो नाफामखौ ओम गोगो दानि समावथ' गोबां। दाम नाफामफोरा जि गोबां मानसिफोरानो बेफोरखौ बानायलिया। ओ जायनि जाहोनाव बेफोरनि बेसेनाबो बांनो हमबाय ओम जाय बे जाय जिनिसा खम बा गोमालांनो हमो बेफोरनि ओ ओ बेसेना बाङो बेयो सैथो मानो होनोब्ला जि नाफाम बेखौ दानि सुबुंफोरा जोबोद खम बानायसै आरो जायनि जाहोनाव बिनि बिबाङा बांबाय आरो बिदिनो ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दा दैज्लाङाव जोङो नाफोरखौ हमनानै फोराननानै। ओ देनानै नाफाम बानायनाय जोबोद मोजां जादों आरो। नास्रायफोर बा ना बालाबोथियाफोरखौ देना बानायनो। ओ बिदिनो उम आंबो गेजेर गेजेर नाफामफोरखौ बानायनाय जायो आरो नों थां ओ जि दैमा बा उम बिलोफोराव जेब्ला ना सारनानै मोनो अब्ला आं नाफोरखौ फोराननानै जोबोद ओ मोजाङै नाफाम देनानै दोननाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो आङो सम सम। थास' बिसं बा गाव गोजाबो रोसि फुदुंनानै जोङो आङो ना बाथोन एवनानै आङो नाफामखौ जाबाय थायो आरो नोंथां। ओ जोबोद थावो आरो नाफामा जि नाफामनि थावनाय बेयो गुबुन ओंख्रि बा गुबुन बेसादफोरनिफ्राय जोबोद आ-आलादा आरो। ओम जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां नाफामा।
ओ दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय ओ जि जोङो सावरायदोंमोन उनफोराव सावरायलायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
दे अब्ला।
औ दे।